हेलौ
हेलौ
हेलौ
अ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
हेलौ नोंथा
हेलौ औ खोनागासिनो दं नोंथां उम ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो नै दायो माखासे खोथा बाथ्रा साननानैनो माने एसे खोथा मिथिनो लुबैनानै सावरायलायनो लुबैनानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादों आरो
अ आतसा आतसा
थाङा दान्दिसे सम ओ दैज्लां आबाद फोथारनि थाखाय रायज्लायनो खाबु होनो हागोन नामा आंनो
औ औ हागोन दे नोंथां
दे बिदिबालाय जोबोद गोजोननाय था थाबाय नोंथांनिसिम
औ
आथसा नोंथां बे नोंथांमोननि ओरैजाय नैबे दैलां आबाद जि माइ गायनाय जायो नङा होमबा औ बे माइ आबादखौहाय माबोरै खालामनाय जायो
अह ओ जोंनिथिंजाय जिथुनाखि दा दाथ' आरो दैज्लां बोथोर सफैबाय नङा होमबा दा दैज्लां बोथोरनि जिथुनाखि माइ आबाद बेखौ जोङो गिबियावहाय ओ माइज्लि माइ माइखौहाय जोङो खोथिया फोनो थाखाय सोमग्रोनाय जायो गिबियाव बेनिफ्राय सोमनानै इदिनो हरसे हरनैसो इदि सोमनानै दोननानै बा सानसेसो सोमनानै दोननानै बेखौ बो खांनानै दैखौ सर' होनाय जायो सर' होनानै बिनिफ्राय बेखौ फेनलानानै थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे गाजा हरो आरो गाजा बेरोबा जाहाथे फोनायाव मोजां जायो आरो थाबनोओ रज'बोनो हायो । बिनि थाखाय बेखौ दै फुसरु होनानै गाजा बेरहैनाय जायो बेनिफ्राय दब्लायसे दब्लायनै बेबायदिनो हाखौ एवनानै बेयाव गोमोन खालामनानै फोनाय जायो आरो आथिखालाव जोंनिथिंजाय गोदोहाय हायाव फोनाय जायोमोन ओरैनो जेबो माने बवालासिनोमो आथिखालाव जोंनिथिंजाय फुनो मोजां जायो होननानै ओ मुस्रिखौ सायाव बनानै मुस्रिनि सायाव फोनायखौ नुनो मोनसै आरो जोंनिथिं जाय दायो बांसिन बिदि फोनाय जायो आरो अब्ला फुनो मोजां जायो होनो औ औ इजि प्रसेस माने फुनो मोजां जायो होननानै माने बिदि खालामनो जासै आरो बिनिफ्राय जेब्ला खोथियाया गोजौ देरबोयो फुजानाय जाबोयो अब्ला बेखौ फुनानै गायनाय जायो आरो दा गायनायनि सिगां गिबियाव
औ दे दे ओरैनो फोजेननायनिफ्राय मास बा दिन बे सानबोसे सान बा सानबोसे मोनबेसे मासनि उनावहाय बे खोथिया गायजानाय समसिम सहैनाय जायो?
अ बियो दानसे खावसेसो सम लायो नोंथां फुजासिमाव आरो औ नाथाय आथिखालाव इउरिया बाहायनाय इउरिया हासार बाहायनायनि जोहै ओ थाबनो माने देरहोनानै थाबनो फुनोबो हानाय
ओम ओ साइन्टिफिक आदबफोरजों मावनाय जायोब्ला नङा होमबा थाबनो मावहैनो हानाय ओ जाहैयो आरो ना
औ आरो हालौनाया हालौनायफोराबो गोदो गोदाय एखेबारे माने मोसौजोंनो हालौवनाय जायोमोन ज' ज'यै सावरि बादालि जालायनाय बायदि नाथाय आथिखालाव ज जिथुनिखि बयबो थाब हानायखौ नायसै सै नङा होनबा दा बेनि खायनो आथिखालाव मोसौ बाहायालासिनो ट्रेक्टरनि हेफाजाबै माने थाब थाब हालौनाय जायो आरो बेबायदि हालौवनानै माने थाब खेथिखौ माने फोजोबो आरो। गायनाय आबादफोरखौ थाब फोजोबनो औ बेबायदिस माने ट्रेक्टर बाहायनायखौ जोंनिथिंजाय बांसिन नुनो मोनसै आरो।
ओरैनो फ्राय ट्रेक्टरखौ हालेवनायावल' बाहायनाय ज जायो ना बे गायनायफोरावबो बा आलि दाननायफोरावबो बेफोरावबो बाहायनाय जायो नामा?
आथिखालावथ' जोंनिथिंजाय फ्राय आलि दाननायावथ' बाहायनाय जायाखै जानायालाय आलि दाननाय समाव सुबुंफोरानो इदिनो हाजिरा लाबोबायनानै बा सा सावरि-बादालि बिदिनो जानानै दा आरो नाथाय आलि खोनायाव गंफा गनि टेक्टर बिदिनो लाबोबाय आथिखालाव माने ट्रेक्टरनि हेफाजाबैबो आलि खोनायखौ जोंनिथिंजाय नुनो मोनसै आरो दायो।
अह।
बेफोरबायदिनो ट्रेक्टरनि हेफाजाबै ओ आलि खोनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां।
ओरैनोथ' दा फ्राय जाहांबायानोसो सै जोंनिखैबो दा। एक्जेक्टलियै माने गासिबो मावद्रायजोबा होमबाबो साफा सानै बे मोनसे खम समनि गेजेरावनो बांसिन। ओ आबाद मावनो हानाय सु सुबिदाखौ नोजोर बोनानै माने खायसे खायसेफोरा माने ओ जायफोरानो। खि आबादनि सायावहाय सोनारनानै। ओ जिउ राहाखौ। दानो थाखाय एकदमबारे खालामनाय जादों नङा होमबा। बैसोरफोरा माने। दानिया माने बिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो जोंबो।
औ औ।
बे जुदि ओरैनो जेनेब बा पानजाब हारियाना बैफोरावहाय माने गोबांथार बेफोरखौ बाहायनाय जायो नालाय बैसिनिफ्राय माने नेमखान्थि आबादाव ओ जेरैबायदि मा बुस्थुखौ बाहायोब्ला बांसिनै थाब खम समनि गेजेरावहाय। नोंङो मावनो हा हागोन। नैबेखौ नोजोर बोनानै माने दाना आथिखालावहायबो जोंनियावबो इफोरखौ। साफा सानैफोरा मावब फैसै आरो बिफोरबायदिनो माने खायफा-खायफाया माने। बै बुस्थुफोरखौथ' जोंनि नैब बेयावहाय मोनद्रायजोबाथ'। बेफोरदिनो बारा सिसथ सिमाव लाबोनानै माने।
औ औ आतसा आतसा जोंनिथिंजायथ आरो मेसेंफ्रावबो आथिखालाव माने थाब माने हानायखौ नोजोर बोनानै मेसें फोरावबो माइ हानाय फोरावबो आथिखालाव माने मेचननि हेफाजाबैसो हानायखौ जोंथिंजाय नुनो मोनसै आरो बिथांमोननिथिंबो मेसें बोथोराव ओ माइ आबादफोरखौ दिखोनाय समाव बा हानाय समाव मेसिन बाहायो नामा नोंथांमोनथिं
औ औ औ फ्राय दाना मेचनखौ खौनो बाहायजोबसै ओरैनो बेखौहाय कम्बाइन हार्ड ट्रेक्टर होननानै बुंनाय जायो आरो ना होमबा आ लगे लगे हालांनानैनो लगे लगे मारा होलांनाय जालाङो आरोखि बेजों ओरैनोथ‌‌ नैबे ओ मास मा होनो बोसोरनै बा बोसोरथाम आगोलावहाय माने बै ट्रेक्टर फिसा फिसा जिथुनिखि डाइरेक्ट खेबसेनो माइखौ हाबाय इनिफ्राय हायाव गालांबाय बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जादोंमोन बै फिसा फिसा मिनिट ट्रेक्टरफोरखौ आरो खिन्थु नैदा फ्राय बांसिन बोसोरनै आगोलनिफ्राय नै दासिमावहाय आ खेबसेनो बे ओ हाखालांबाय लगे लगेनो मारा होलांफानाय नैबे माबाखौहाय लाबोनानै दा फ्राय बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो बांसिनै
औ
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला दा दथ दा बै सिगांनि बायदि जायफोर हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा सुबुंफोर दङमोन नङा होमबा माइ हाबायबायायग्रा बैसोरो माने खोब माने खम खामानि मोनसै आरो जायफोरानोखि माने हालायनो थाखाय बै मेचिन खौहाय सुबिदा मोनथवा बैसोरसो माने आथिखालावहाय मानसिफोरखौ लिंलाय लायनानै हानायखौ नुनो मोनसै आरो। ओरैनोथ माने जुदि बैफोर मेसिनफोरा एभेलेबेल जानायमोनब्ला खोब सम्भब माने बेवहाय जोंनियाव लेबार मावनो जानो हानाय सुबिदाया खुब खमसै खम जासिगौमोन आरोखि
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो बेफोर बायदिनो माने दा मेसे जों गासैबो खामानिफोरावनो दैज्लांनि माइ गायनायानो होन माइ गायनायावबो जोंना मेचिन बाहायनायनि जाहोनाव आरो बायदि मैया बिदिनो आलि खोनायावबो मेसिन ट्रेक टर बाहायनायनि जाहोनाव हानायनि बेलायावबो ट्रेक्टर बाहायनायनि जाहोनाव मारा नानायनि बेलायावबो ट्रेक्टर बाहायनायनि जाहोनाव बेबायदिनो जोंनिथिंबो माखासे जायफ्रानिखि हाजिरा एबा खामला मावनानै जाग्रा बैफोरो माखासे खामानि फोरखौ मोनै जोंथिंबो बिदिनो जानो हमदों आरो नोंथां।
माने आथिखालावहाय बिगियाना गोबां जौगाबाय नङा होमबा? जाउनाव दिनै आबादनि खेथ्रयावहाय बा आबादनि बिथिङाव नायोब्ला खुब माने जोंनि बर' माहारियाबो बिराद एदभान्टेज होननानै बुंनांसिगोन नङा होमबा? जेरावनोखि माने खना गफा जेरावबो माने बैफोर साइन्टिफिकेनि जिफोर दाजेमफोर नङा होमबा बैफोरो माने सहैजोबबायानोसै आरो फ्राय दा जेरावबो गैया। खौनो बुंजाला माने
नंगौ
ओरैनो नोंथाङा बे जेफोर दा ओंखारनाय बिगियाननि गोदान अस्त्रफोर नङा होमबा? आबादनि बिथिङावहाय दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' माहारिया फ्राय आबादनि सायावहाय सो सोनारनानै जाग्रा मोनसे हारि नङा होमबा? ओ जों नुनायाव गोदोनिफ्रायनो माने गोदोनि ओ जि परमपरा नङा होमबा? बैफोरनिफ्राय नायोब्ला दासिमाव जोङो फ्राय आबादनि सायावनो दिपेन्ड खालामनानै आबाद होनना बुङोब्ला गाहायै जोङो माइनि सायाव सोनारनानैनो जोंनि बर' माहारिया जौ खुंबोगासिनो दं नङा होमबा नैबे बिथिङावहाय दा ओ साइन्टिफ फिकेलि जिफोर अस् माबा दाजेमफोर ओंखारनाय नङा होमबा मिसिनारिफोर बेफोरनि सायावहायथ' दा फ्राय जोङो ओ सिगांनि समाव हाल माबाजों मोसौफोरजों जोङो हालौवनाय जायोमोन दा आथिखालावहाय ट्रेक टरजों हालौसै नङा होनबा गोदोनि दिनाव जोङो खदालफोरजोंहाय आलि दानोमोन खिन्थु आ थिखालावहाय आ मेसिनजों जों आलि दाननायखौ नुनो मोनसै खोनायखौ नुनो मोनसै थिग बेफोरबायदिनो माइ गायनायनि बेलायावबो जों गोदोनि दिनावहाय ज' ज' ज'नो एकदमबारे बहुद समायसारलायनाय ओ माइ गायनाय नुयोमोन बर' आइ जोफोरखौ नङा होमबा खिन्थु आथिखालावहाय मेचिननि हेफाजाबैहायबो जों दा माइखौ गायनाय नुसै आरो थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव मा जायो जोंना बै माइ हानायनि बेलायाव जों गोदोहाय एकदमबारे ज' ज' ज'नो खामला हालाय नङा होनबा सावरि बाद दालि जालाय बेफोरबायदि हानायखौ नुनो मोनोमोन खिन्थु आथिखालावहाय नैबे मेसिन सफैनायनि जोहै मा जाखो खेबसेनो जोङो ओ माइखौ हानो हासै नङा होमबा स' बेफोरबायदिनि बेलायावहाय आ थिखालाव जोंनि बर' जायफोर ओ साख्रि बाख्रि ख्रि गैया नङा होमबा ओरैनोथ बुंनो थाङोब्ला फ्राय जोंनि बर' माहारिया साख्रिनि सायाव सोनारनानै जाग्रा हारि नंखायानोखा आबादनि सायाव सोनारनानै जाग्रा दा बेबायदिनो बेलायावहाय नोंथाङा जायफोर साइनटिफिकेलिनि जि अस्त्रफोर ओंखारनाय जि दाजेनमफोर ओंखारनाय बैनि बिहोमाया जे थोंजोङै जोंनि बर माहारियावबो बे माने इफेक्टेड नङा होमबा गोहोम खोख्लैफैदों स' बा बिनि सायावहाय ना मा बुंनो सानो माने
दा आथिखालावथ आरो बे बिगियानारि आदबनि जानो गासैबो बाहागो लाजोबफैबायानोसै दा बेफोरबायदि दिहुनथायाइनि थाखायनो जे माखासे जाय माने खामला मावनानै जाग्राफोर बैफोरो बे खामला मावनानै जाग्रा सुबुंफोराबो माखासे खामानिफोराबो गोमालांनो हमदोंसै आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो मावनोबो हायो नालाय। खम समनि गेजेरावनो फोजोबनो हायो आबाद फसलफोरखौ बेनिखायनो बेफोरखौ बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंथिंबो दा बेखिनियानो आरो होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला जों सावरायनायखौ बेयावनो दोनथदिनो नामा नोंथां।
औ दे जागोन दे जागोन दे खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आरो आरो लोगोसे बिदिनो ओ नोंथांजों रायजलायनायजों दिनै आङो आबादनि थाखाय जोबोद नलेज मोननो हाबाय। आ नोंथांनि सायाव गोबां बिहोमा थाबाय आरो दा‌। नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
दे अब्ला नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय दे। औ दे।